खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां। औ खोनाबाय ओरैनो औ खोनादों मानि बागै सावरायदों नोंथां याव दं न'आवनों नोंथां नै बोथोराबो
जायो फाफ्रोमनिफ्राय सावरायजायो थान गोसा जोंनियावथ' बाब-बाब-बाब-बाब थानो हायिबायदि सादआनो ओरैबादि दुखादों।
औ-औ-औ नैबे साननैसोआव औ खोनादों नोंथां नैबे साननैसोआव गोबोर दुंथाया बारा जादों नोंथां। औ जोंना औ आबादारिफोरा जोबोद खस्थ' मोनबाया नोंथां
उम उम एक बे माइ गायग्राफ्रा ओरैजाय आलि खोग्राफोर ओरैहाय हाल एवनायफोर बहुद खस्थ' मोनदों। जों सादारन सुबुंफोराबो ओरैनो थानायफोराबो नै थानो हायि बायदि मोनदों बिफां साया साया थानो गोनां जादों।
औ आरो बैसोरखौलाय मा बुंबावनो ना नोंथां
औ औ बेथ' औ बिसोरखौथ' दा बुंसै आरो दै ओरैहाय आथिङाव दैनि दुंनायजों ओरै गोजौनि सानदुंनि दुंनायजों
औ नोंथां
मोनदों आरो बिसोरनि देहाफोरा दा बेफोरावनो माने ओरैजाय बेमार आजारफोराबो माने थाब बारसिननो माने
औ नोंथां
बोलो मोननोसै आरो डाइरेक्ट सान्दुंनि बिदुङा बिनि देहायाव मोदोमाव डायरेक नांफैयोना उम उम बेनि थाखायनो थाबनो बेमार आजा रबो जानो हमनोसै ओरैजा गाहायनि दैनिदुनायाबो नोंनि बिजानुफोरा माबायाव देहायाव थाब साग्लोबनो बोलो मोननोसै बिनि थाखायनोथ' बेमार आजारफोरा बांसिन जायो आरोना बेफोरबायदियावनो उम ओरैनो नोंथाङा दा बबेयाव? आं नै नोंथां ओरैनो ओंखाम जादोंमोन आङो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायदों नै ओंख्रिया मा सो नोंथां ओ ओरैनो आलु लाब्रा ओमफ्राय खांख्रिखला। बेखौ बाथोन देदों आरो औ बांद्राय दा बिदि बो थोर गरम बोराव बांद्राय बेदर फिसा ना आरिबो जानो हायाना। बुहुद गाज्रि जायो देहायाबो बेफोरनि थाखायनो एसे निरामिस जाथ'दों नोंथां।
औ
नोंथाङालाय ओमफ्राय दा मा खालामदों?
आङो दायो ओंखाम जाखांनानै जिरना दंमोन। नोंथां बार जादों बिफां सिङाव जिरायनानै आङो बारजादों ओंख्रिया जोंना। न'आवनो गायनाय। खुमब्रा ओंख्रिसो नोंथां ओमफ्राय
दे दे गोथावनो अ अ दे दे गोथावनो नोंथां। बेफोर गासैबो जोंनि मुलि होआलासिनो मोननाय।
औ औ औ नोंथां गोलोम बोथोराव नोंथां बिदि थाजा थाजा मैगं। सो जासानांगौ बारा ना बेदर जाबाथाय देहायाबो गाज्रि जाबाय।
लोरबां जालाङो। लोरबां जायो बांद्राया न बेदर जाबाय थायोबा उदैनिबो यावबो खस्थ मोनो। लिबारफोराबो देहानि लिबारफोराबो खस्थ मोनोना। ओरैनो नोंथां ओमफ्राय।
औ नोंथां दे नोंथाङा जेरावबो ओरैनो थाङाखै नामा दामानि।
दासानदे न'आवनो दंथयो नोंथां थांनाया। थांनायानो जाथवाखै माने थांनो माने थांनांगौ दङ दंनाया? अब्लाबो माने बे बोथोरनि थाखायनो एसेबां माने माने ओंखारथनो लुबैयाखै आरो। माने थांथ'नाय जायाखै थांगोन थांनाया नैबे साननैसोनि गेजेरावनो एसे। जायगा नायथिनलाबायनो नागिरदों जों ओरैजाय दैमा दै खुरखानायफोर जायगाफोर नायलाबाय। नागिरदों एसे बेरायनो नागिरदों आरो।
दाख्लै साननैसो सिगां औ दाख्लै साननैसो सिगां दैबाना जानानै हा खुरखा।
औ औ औ औ औ औ औ बेखौ नायनो नागिरदों जोङो बेफोरखौ नायलाबायनो नागिरदों आरो औ औ। एसे नायदिंहैलाबायनो नागिरदों माबोरै जानानै दङ जेनेबा गामिफोराबो। माबायदि खुरदों दै दैया माबायदि बोरैजायनिफ्राय फैयो बेफोर दैखौ नायनो नागिरदों‌ दोर जोङो बिसोर नायनो नागिरदों माने गोसोफोराबो मोजां मोनोना एसेब्लाबो‌
औ औ। खोनानो मोन्दों नोंथा ओरै जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे सिसुवारि ओनसोला
औ।
दैबानाजोंनो गोबां खुरखाादों औ होननायखौ खोनादों आङो। समाज बिजोंनि गेजेरजोंबो नुदों नोंथां बेयाव दाख्लैहाय हा गिसिखानाय।
औ औ।
जेरै जोंनो बेफोरो जोंनि बर' सुबुंफोरानोमोनना?
औ औ जोंनि जोंनि बिब'आनो बे मोनहैखादोंमोन आंहा बिब दंमोन नालाय आंनि देरसिन बे बिबआनो आंना बेवहायनो हाबा जाहैदोंमोन आरो ओमफ्रायो बिस्रानिया बिसना अरजाया। माने बिसिना गासिबो गय बारि थांबाय दंफां बागान दंमोन गाम्बारि बेबो खुरजाबाय न' मोजां मोजां दंमोन। फाखानिबो न' दंमोन ओरैनो दोथाबनायबो न' दंमोन। सेस आवगोलनि सिगांनि दैबानाजोंनो। थांजोबखादों गासिबो माने मोनसेबो थाखैयाखै आरो दा बिसिोरनि न' बां। खरना हरबा माने दै गेजेरावसो जाजोब्बाय आरो दा। बेबायदिमोन ओमफ्राय सिगाङाव औ ओमफ्राय बेखौ जोंना आरो बिखुनजोफोर दंबावोमोन नालाय दाना बिसिोरना गुमाय मोनया हाया मोननैमोन आरो हा मोननैयाव मोनसे हायाव आरो थाथबावदोंमोन आरो माने सरखारनिफ्राय माने हाया मोननै दंखायो नालाय बिसिनिया दाबनैमोन नालाय ओमफ्राय जायफोर माने सरखारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोननो थाखाय रिलिफफोरबो थानो गोनां जायो नालाय बायस जुदि नोङो खेबसेनो गारनानै फैजोबब्लाबो नोंहा आहा नोंनि मोननाव खिनिखौ मोना ना
औ नोंथां औ
बै समाव गुमैमोन आब'मोनहा एसे बेलेगाव थाफैखादों आरो ओरैजाय राङि जरा होननायफोरखौ खोनाखादों खोमा बेवहाय थाफैबाय औ बेवयाव थाफैदों आरो आब मोना ओमफ्राय जोंहानि बिखुनजोमोन आरो दंबावो आरो बिखुनजो थायोमोन बेहायाव ओमफ्राय दा बेबो आरो बिसोरबो खुरजाजोबबो गासिबो बेबायदि मान बिराद लोरबां जाबाय दा बिसिनि न'खरा गोबां जालांबाय थाखा फैसा नोङो ओरैजाय गोदान हादान जाबाय थाखा फैसा रांखावरि माने खामायनायावबो एसे खस्थ' मोनबाय आरो न' बांफ्राबो थांजोब्बाय न'आव गंसे लुयोबा गोबां रां थाङो दानिया आरो गय बिफां बानायफिनांगबा गोबां थाम थायो औ नोंथां खोनादों
औ थाखानाय सम्फथि आरजि लानायफ्रा गोमालांजोब्बाय होनबा फारसेनिफ्रायनो खहा जाजोब्बाय जेरै दाउ अमा बारि बागान
ओ ओ ओ नंगौ नंगौ दाथ' बिस्रा जेबोआनो गैया होनजाबाय आरो दा गोबां खहा जाजोबबाय न' मोजां मोजाङाबो मिथिंगानि बेफोर गासिबो मिथिंगानि माइया माने जोंनि आं बुंनो सानो जेनेबा बै दैबानाफ्रा एसेबां मानि दि सा ओनसोलावबो एसेबां मानि दुख्राङो माबोरै होनोब्ला जोंनि हायेन ओनसोल ओनसोलफोरावबो माने दैया बोहै खारलांनो थाखाय एसेबां माने माबा गैला माने मा होनो बेखौ माने लामा गैला माबोरै होनबा गोदो लैथोफोरा लैथोफोरा गोदो सिगां समफोराव माने बांसिनै गोथावथारमोन ना दा बैफोरो माबाया गोबां सोर दाला बायदिसिना लेथ्रा सुबुं अनजिमाया बांबाय
औ
नालाय थाना जाय जायगाफोराबो गोबां नांगौ जाबाय थाख फुलि मानसिनि अनजिमाया बांबाय लामा सामा बांबाय बांसिन नांगौ ज लामाफोरखौथ' बिराद खालपारि ब्रिज बनायजोब न दाग्रा ब्रिज फोरखौ गोदो दंगौमोन दा ब्रिज जोबबाय जायनि जाहोनाव बै ब्रिजफ्राव दंफां दंला बायदिसिनाथ्रा बुस्थुफ्रा जाम जाबा दैया दुख्रांबाय आरो ना बोहैखारलांनो लामा मोना आं सानो बेफोरनि जाहोनावनो जोंनि ओन्सोलावबो बांद्राय दैया बांसिन दुख्रांबाय नामा
आरो ओरैबो जायो नोंथां आं फोरमायनो नोंथांनो एसे माने ओरै जोंना हाजो ओनसोल सा ओनसोल नालाय ओरै जोंथ' एसे खर' ओनसोलाव थायोना गोजौ हा ओनसोलाव माने दैयाथ' गोजौनिफ्राय बोहैबोयो माने दैनि खारथाया गोबां दैनि गोख्रैथिया गोबां खर जानायनि जाबाय टाउनावबो बे हायाफ्रा गिसि खाङो नोंथां दैयाथ' ओरै जोंनि ओनसोलाव औ गोरा जोबोर गोख्रैथिजों बोहैबोयोना गोजौनिफ्राय बेनि जाहोनावबो जायो आरो माखासे रिटार्न बिथाङा बुंनाय बायदि जेरै ओरै खोला ओनसोलजों जेरै हायेन ओनसोल बा सेरफां ओनसोलफ्राव जेरै दाखोर दाला फ्रा बारा जाबाय बिलो बिलोफ्राव उम आरो मानसिनि थागु औ
उम माने सायाव फैबाय आरो हाया गिस खानानै बे फबना ओमफ्राय सायाव फैबाय दैया
आरो सुबुं अनसिमा बांबाय थाखुलि बानायग्रायावहाय थाखुलि थाग्रा बानायबाय औ बिनि जाउनावबो जाबाय उम बेनोसै आरो ना मा होनो होमबाथ' जोबोद दुखुनांथाव जाबायना नोंसिना नोंथां ना
बेफोरनि सायावनो जादों ओ जोबो दुखुनांथाव दा जों बिब'मोना दा दा माने मोनदे नोङो थाखानाय नोंनि आरगानाय दोहोन दौल'फ्रा जुदि गोमायोब्ला जाय बुस्थुफ्रासो नोङो रां खामायबोनो हायोमोन बैफोर बागानफ्रानो बिफां लाइफांफ्रानो जुदि गोमा लांला जाय जाय नोङो आबाद मावनानै थाइसे थाइन आं मोनो मोनो होमबा बैफोरनो जुदि नोंङो गोमाजायोब्ला माने रां खावरि आरजिनायनि बेलायाव बुहुत खस्थ' मोनो आरो दा बुहुद खस्थ' मोनबाय आरो बिसोरो जोंबो नुना बिराद दुखु मोनबाय आरो दा बेबायदि हालोद आरो थाङो जोंबो नायोबो बहुद गोबां जायगायावनो जादों ओरैजाय आंथ' नुदों ओरैजा धेमाजि औ औ नोंथाङा थिगखौनो
सिमसिमोनसाफुरि दैमाया ओरैजाय रेलनि लामायाबो बायलायदोंना नोंथां आरो गोबां आबाद आबाद फोथारानो बालाजों खोबजादों होननाय दि खोनादों आङो ओ नुदोंबो समाज बिजोंनि गेजेरजों
ओ हा गिसिखाना फैनायफोरजों हाफोरजों माने आबुं जाजोबदों आरो आबाद फोथारानो माने खोबजानानै आबुं जाजोबबाय आरो
औ नोंथां औ
दुखुनांथाव जाबायना
जोंना बे जोंनि बर'
हाजो खर'आव खारखायोमोन नो दा नै हाजो खर'आवबो दैया साग्लोबो
औ नोंथां माने जोंना बेल'सै आरो दा जोंना बेै धेमाजि सिंजायनि बर' सुबुंफ्रा आबाद मावनाया दा जोबोद दुखु दुखु जालायाव दंसैना बिसोरो गावसिनि औ एफा मोजां आबादखौ मावनो लानायफोरा जेरै बालाफोरजोंनो फिनजाजोबबाय दा जोबोद दुखुनांथाव जाबाय बिथांमोना उम औ औ औ होनबा दा जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जाबाय नों
जोबोद दुखुनांथाव आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा इसिबां मानि माने माबा रोङा आरो एसे माने दै सायावबोदि थानानै खामानि मावनानै जानो हानाय जोंनाव रोंगौथि गैया आरोखि खि रोङा माने जोङो बर' सुबुंफोरा रोङा आरो हाया गुबुन
दिखौ मोजां मोनखाया नोंथां माने बोरैयाव थाग्राना जों बर' सुबुङा औ जेरै गुबुन उम उम गुबुन
दंग्राबाबो सौसिनानै थानो हानाय आरो
उम गुबुन हारिफोरबायदि जेरै जाब जाब थाजाबा जों बर'फोरा दैफ्रावनो न' लुनानै थानो हाया औ
उदां जायगायाव थानो लुबैयो आरो एसेब्लाबो नांगौबा हाग्रायानो जाथों हाजोआनो जा नङा होमबा बैबायदि जायगायावब्लाबो माने एसे फाग उदांङै आरोखि माने
गोदोनिफ्रायनो जों जों बर'फ्रा बिदि हाग्रा बंग्रा थानानै फैखानाय ज नालाय ओंखायनो जों दा बर'फ्रा बिदिखौसो बांसिन मोजां मोनो आरो गोदोबो जों मंगलिय' फोलेरनिफ्राय फैजेनबा जोंङो बर'फ्रा जेरै बुलोम बोथोर सेरफा बराग सेरफां बिदियाव थायै थायैसो नै ओरै दा जों बिदिनो फैदोंना
ओम ओम ओम औ नंगौ नंगौ नोंथां बेनो सैथो खोथा आरो
औ नोंथां
ओंखायनो बिदिखौल' मोजां मोनो आरो ने हाजो सेर सेर थानाय बुहुत माने निजोम निजोम जायगायाव माने थानोखौ मोजां मोनो आरो जोङो मिथिंगाजों माने मिथिंगाजों गोरोबफानानै थानायखौ मोजां मोनो आरो जोंनि बर' माहारिफ्रा बिदि आरो बेखायनो जोंनि बै दामनाय देनाय आगजुफोराबो बैफोर मिथिंगाजोंनो माने रिं सार होनानैसो बानायनाय आरो जेरै खोनायोना सानदो बावदिया सान्दो बावदियाखौथ' जों फरायबोनो मोनखादों सिगां समावनो सान्दो बावदियाया जेरैबायदि सेरजानि देंखो फुनानैनो लैथोनि दैनि जोंनि गंगा बिमाखौनो जुदि जाखार होनो हादोंबा नङा होमबा मोगथां महराव लाबोलायनो हादोंबा बिसोर बिसिबां मिलौदो बै सेरजानि देंखोआ दा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ गोसोखाङोबा जों गोजांस्रिउ माने सानहरोबा आरो
जेरै जों औ सेरजाखौबो जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पद
औ बेबो जोंनि मिथिंगानिनि सम्फद औ बेयावथ' जोङो खुगा माबा बुंनानैथ' जोङो बोआखैना आखाइनि आरो बे मिथिंगानि रोंसारथिजोंनो बानायनाय बुंनाय आरो बेयो